हेल'
हेलौ
ओ
हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ अ अ दा ओन आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने जोङो दा दैज्लां बोथोरथ' माइ गायनाय माइ आबादनि बागै एसे रायलायनो होनना कल हरनाय जादों आरो। थ दायो नोंथांमोनजों बोरै माने माइ गायनायनि प्रसेसा बोरै होनना माने सोंनाय जादों आरो नोंथाङा एसे सावरायनो होनो हा सावरायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
जे जोंनिथिंजाय माइ आबादखौहाय माबायदि ख खामनाय जायो जे आं गिबियावनो बुंनो सै माइ आबाद खामनोबाथाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो दुब्लि खौहाय जि जागायावहाय जों खोथिया फोगोन बे खोथिया फोनाय दुब्लिखौहाय ज जोङो मोजाङै आलि खोनानैहाय हालेवनानै लानांगौ आरो हाल एवनायनि उनावहाय जेब्ला बेखौहाय जोङो हो बाहाय हाल एवनानै दोनगोन एफाबो मोजाङै हाल एवनाङा इदिना खन जि फार्स्ट हाल एवो जोङो एस से हाल एवनानै दोननानैहाय जेब्ला जोङो खोथिया फोनो सम जागोन अब्लाहाय जोङो जि बिदानखौहाय जोङो गायगोन बे बिदानखौहाय जोङो दखाननिफाय बायनानै लाबनानैहाय हाखर बा बेफोरबायदि दंग'फोरावहाय जोङो फाथो बस्थायावहाय सोमनानै दोनगोन आरो बिनि उनावहाय साननै बास सानथामनि उनावहाय बेखौहाय जोङो बोखांनानै उसुंदाब बा न' सिङावहाय थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजोंहाय खोबना दोननो हो खोबना दोननायखौहाय नुनो मोनो आरो जाहाथे बियो मोजाङैहाय गाजा ओंखारथो होनानैहाय जेब्ला बियो मोजाङै गाजा ओंखारगोन अब्लाहाय जों बे दिना खन जे जोङो मोजाङै ओ आथिखालावथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौहाय नुनो मोनो नांगोलजोंथ' ए फा हाल एवनायखौहाय नुनो मोना जे जोङो बिदिनाखन मोज जाङै हाल एवना लानानैहाय मै होनानैहाय बिनि उनावहाय जों खिरखाबा खादायाव बेफोरबायदियाव लानानैहाय माइखौहाय मोजाङै साबस्रि साबस्रि होगोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो बे माइखौहाय मोजाङै साबस्रिनानै होखांगोन जेब्ला फोखांजोबगोन अब्लाहाय जोङो नुनो मोनो जे बेवहाय बेरा बा नेट बेफोरबायदि सोंना होनायखौहाय जाहाथे बोरमा बा दाउ बेफोरबायदिया हाबनानैहाय जाहाथे बे खोथिया फोनाय आबाद थिलिखौहाय नस्थ' खामाथो होननानैहाय जेब्ला बे खोथिया थिलियाहाय मास मोनसे बा देरमास जाग गोन अब्ला बेखौहाय जोङो दुबुलियाव गायनो थाखाय जोङो दुब्लिखौहाय मोजाङै आलि खोनानौहाय आलि खोनानैहाय हाल एवना लानायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जों नुयो जे जे जों जोंनो थाखा जों गायनो थाखाय हाजिरा लिंनाय खौहाय जायफोरा हा बुजा दङ बेफोरा बिसोरबायदि मानसिफोरखौहाय नुनो मोनो जे हाजिरा माइ गायनो लिंनायख खौहाय आइजोफोरखौहाय। जि दिनाखन जों माइ गायगोन बे दिनाखनहाय मोजाङै हालेवनानैहाय जों बे हायाव नुनो मोनो जे हासार सारनायखौहाय जेब्ला जोङो मोजाङै हासारखौ सारगोन बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे। माइ गायनायखौहाय जेब्ला बे माइखौहाय मोजाङै गायगोन गायखांनायनि उनावहाय जों जों नुनो मोनो जे।
हाल जांख्रा उथिनाय होनो जोंनिया बे दिना खन जे माइखौहाय जों जि दिना खन गायगोन बे दिनान फन जों नुनो मोनो जे माइखौहाय जोङो मानसिखौहाय मालिकखौहाय हाब्रु फोननायखौहाय नुनो मोनो बिदिनाखौन आरो बिदिना खनजेब्ला जों माइखौ गायखांगोन। अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बेफोरबायदिनो खाजा जमा जालायनायखौहाय नुनो मोनो आरो दुब्लिनिफ्रायबो जोङो बिहामजोफोर खौहाय माइनाव लाबोनाय होननाय मोनसे जोंहा बर'नि धोरोमाव दोङ नालाय बेखौबो जों नुनाय जों नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला जोंनि माइया सप्तासे बा सप्तानै थांगोन अब्लाहाय जोंनि दुब्लियावहाय। जोंनि माइ थिलियावहाय हाग्रा जानायखौहाय नुनो मोनो ना नोंथां? बे हाग्राखौहाय जोङो मोजाङै साफा खालामनानै होगोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बेखौहाय। मोजाङै साफा खालामनानै बेफोरबायदिनो जोङो जेब्ला बे माइआ मोजां आरो खोथिया बारायबोबावो अब्ला नुनो मोनो जे माइयावहाय उरिबा बेफोरबायदि एम् एम्फौ बानायखौहाय बे एम्फौ बानायखौहाय होखारनो थाखाय जोङो मुलि सारना होनायखौहाय नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जेब्ला बेयो मोजाङै बेफोरबायदिनो माइ फिथाइ ओंखारनाय टाइम जायैलायबाय अब्ला जों नुनो मोनबावो जे बे माइखौहाय एम्फौआ। अरस अरसनायखौहाय बे माइखौ बे। टाइमावबो जों नुनो मोनबावो जे माइयावहाय मुलि होनायखौहाय। जेब्ला बे माइया मोजाङैहाय ओ मोनथारो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे आथिखालनि दिनावथ' एफाबो सावरि फैया बांसिनानो हाजिरा लानाय हाय नुनो मोनो आरो दानि दिनावहाय बांसिनानो सोरबाया मिसिं जोबो हानायखौहाय नुनो मोनो आरो सोरबाया बांसिन बांसिनानो नुयो जे दानिया मिसिं फैब्लाबोहाय आखाइजों हानायखौहाय नुनो मोनो खासिजोंहाय खासिजों हानानैहाय। जोङो बेखौहाय मोजाङै खासिजों हानानै न'आव भुलाबारि। जों बानना लामनायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय बेखौहाय। जो मोजाङै दोनगोन बिनि उनाव जेब्ला बेखौहाय जोङो सौनायनि टाइम जागोन। माने मार होननानैनि टाइम जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोन दे सोरबाया न'आवनो सेख्लायावहाय मोजाङै माइखौहाय माने मोजाङैहाय बिजिर बिजिर होनानैहाय बेखौ जोंङो मोसौजो फिदिं फिटिं लानायखौबो नुनो मोनो आरो बांसिनानो दानिया फाय मिसिंजों नानायखौबो जों नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला जों बे माइखौ मोजाङै। नागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बाख्रियाव सोना दोननायखौहाय नुनो मोनो। बाख्रियाव सोना दोननानै जों नुनो मोनबावो जे बे बाख्रिखौहाय फुजा होनायखौहाय। जे बोसोरै बोसोरै बेफोरबायदिनो जोंनि माइया मोजाङै मोजां। फसल जालांथों होननायखौबो जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जेब्ला बे माइखौहाय बेफोरबायदिनो मोजाङै नाखांना बेफोरबायदि थिखांना दोननायनि उनावहाय। जों बेफोर दानिथ' एसे गोलावनो बुंलांखांबाय आं फुजा होयो होननानैहाय बेफोरबायदिनो जोङो माइ आबाद। खौ मावो आरो। आरो मैगंनि बेलायाव बुंनो थाङोबा दाहाय जों नुनो मोनो जे दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद। मावो मैगंखौहाय जे जिंखा फथल। आरो टमेट' फालौ बेफोरबायदि गोबां जों दैज्लां बोथोराव नुनो मोनो जे मुला बेफोरबायदिखौहाय आबाद मावनायखौहाय नुनो मोनो। जे जोङो आथिखालनि दिनाव नुनो मोनो जे जों मायबा मोनसे आबाद मावोबाथाय जोङो हाय बेम आबादावहाय मुलै बा दिपि पटास बेबायदि होआबाथाय जों आबादखौ मेगंखौहाय मोजाङै ओ माने साफा जाबोनायखौहाय जों नुनो मोना आरो बेफोरबायदिनो जों मेगङावबो मुलि हासार बेफोरबायदि होनो गोनां जायो आरो नोंथां। बेनो आरो आंनि आबाद आ ओ मेगं बेफोरबायदि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनाया नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना माइ आबाद मावनायनि सायाव?
माइ आबाद मावनायनि सायाव औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो प्रसेस आ बिदिनो जायो आरोना? माने बिदि माइ गायनो थाखै हाथर ओमबासे माने हाथाव थाखानांगौ
औ
ओमफ्रायहाय हा थानानै जे ओ खोथिया फैयो बिनि थाखाय हाल एवनानै हाखौ ओ जे हाब्रु खालामना दोननांगौ आरो बिनि उनावहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो माइज्लि माबा मा होनो माइखौ सोमनानै दोनो। ओमफ्राय माइखौ इजि मिजि मिजि सारनानै होयो इदि आरो बे जेब्ला मा बेखौ माइआ जेब्ला इथि गिदिर जागोन इखौ खोथिया फुं बुङो ना?
औ
बेखौ ओ फुनानै बेखौ फुनानैहाय इदिनो साननै सानथाम दोननानै गायो आरो ओमफ्राय बे गायनो थाखै जागा थामथिम खालामनो माने दुब्लियावहाय खनथामसो हालेवनायखौ नुयो आरो।
औ
बेखौथ' मोजाङै मिनथिला मा - मा बुंनो जायो हालेवनायखौ गुबुन - गुबुन दं ना?
औ
द' दायो नोंथां बुंनाय बायदिनो प्रसेसा गासिबो इदिनो जायो आरो दा - दा बांसिनानो मेसिनजोंनो जाजोब्बाय गायनाय, हानाय आरो इदिनो माइ सौनायफोरा बांसिनानो मेसिनानो जाजोब्बाय दानिथ' आखाइजोंनो माने बिदि हाज्राफोर बिदि मोनबांला आरो मानसिफोरखौ
औ औ
औ दा जों-जोंनि ओनसोलजोंहाय बिदिनो दानाथ' ओ दा औ नोंथाङा मा - मा आबादनि मुं माने ओ माइरंखौ मा - मा मुङै बुंनाय जायो बेखौ एसे माबानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। जे जोङो माइखौहाय मा - मा मुंनि बुं दोनो जे बिखौ बुंनो हागोन आङो।
रन्जित, बिहारि आरो माइब्रा आरो ओ गुबुन - गुबुन बेफोरबायदि दोङो जे आं एफाबो मिथिजोबा माइनि मुंखौहाय मा - मा बुङो सोरबाया बुङो बिफोरबायदिनो सनालि माइबो होननाय खोनादों आङो एफाथ' मिथिजोबा नाथाय जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ बुंबाय आरो नोंथां। आरो नोंथाङा मायबा फोर बुंनो गोसो दोंबावो नामा नोंथाङा बुंनो गोसो दोङोबा एसे आंनो फोरमायना होनो हाबावगोन। मानोना जोंनि समाबो जाथ'वाखै।
औ दा आंबो माने जोंनिजोंबो बांसिनानो बे रनजित होननायखौ गायो आरो। रनजित माइब्रा बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन दङ किन्तु नामफोरखौ गोसोआव थायाना
औ
बेनिखायनो आरो दा नोंथांमोननिजों बबे माइखौ बांसिन गायो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंजायबो बांसिनानो नुनो मोनो जे बिहारि आरो रनजितखौहाय बांसिन गायनायखौहाय नुनो मोनो रनजित होननाय खौहाय जों खोनायो बांसिन माइखौ एरनायखौहाय खोनायो आरो बेखौहाय। बिनि थाखाय आरो बांसिनबो मोजांसिन फिथाइ जानायखौहाय खोनायो आरो जोंनिथिंजाय। बिनि थाखाय जोङो रनजित माइखौहाय बांसिन गायनायखौहाय नुनो मोनो आरो बिनि थाखाय।
औ आरो नोंथाङा मायबाफोर बुंनो दंबावबा बुंनो हागोन।
आङो दा उम नोंथांमोननिजों बिदि दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाया बे माइानो बांसिन ना गुबुन दंबावो?
जोंनिथिंजाय आबादबो मावो आरो मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो जे आं एसे एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जोंनिथिंजाय मा मा आबाद मावो होननानै। होनना होनो होनखाबाय आं एसे आगोलावनो नोंथांनि सिगाङावहाय। जे आङो नोंथाङा जेबो बुंलाबा आं एसे आबादनि बागै एसे बुंनो सानबावदोंमोन आरो।
औ
नोंथाङा माइबाफोर बुंबावगोन नामा?
नोंथाङा बुंनोबालाय बुंजागोन।
औ जे जोंनिथिंजाय नुनो मोनबावो जे मा होनो थास' गायनायखौहाय नुनो मोनो आरो थास' बिफां बेफोरबायदि गायनायखौहाय। जे जों थास'खौहाय मा माजों जायो बेखौबो आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो जे जोङो थास' बेदरखौहाय खारैबो जाजायो आरो नाजोंबो जाजायो थास' बेदरखौहाय आरो थास' बिसुंखौबो जोङो नाफाम बानाय जायो। आरो नाजोंबो जाजायो आरो थास' बिलाइखौबो जोङो खारदै खारै बेफोरबायदियाव लगायनानै जाजायो। आरो थास' बिबारखौबो जोङो नुनो मोनो जे अमा बेदर बा दाउ बेदरफोरजों जानायखौहाय नुनो मोनो। आरो आं एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे जोङो बांसिनानो दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो होननानै एसे आगोलावनो बुंखाबाय आं नोंथांनि सिगाङावहाय जे नुनो मो नबावो जो जोंनिथिंजाय जोङो आबाद मावनाया गाजि बिफां बेफोरबायदि दंफां लाइफां गायनाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइनि दंफां लाइफां गायनायखौ नुनो मोनो आरो थालिर बिफां आरो खान्थाल बिफां बेफोरबायदि आबाद मावनायखौहाय नुनो मोनो बि बेलेग बेलेग धरननि बिफांफोरबो जोंनिथिंजाय आबाद मावनायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ आरो बेफोरबायदिनो जे गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिखौहाय सिगां आगोलाव गायना दोननायखौहाय जोङो बेनि फसल जानायखौहाय मोजाङै नेखांनानैहाय जोङो बे फाननायखौबो नुनो मोनो गलाफोराव
बेफोर बायदियानो आरो जोंनिथिंजाय।
औ, दा नोंथांमोननिजों बे बानलुफोरखौ गायो नामा?
औ औ जोंनिथिं आबाद मावो बानलुखौबो। जे जों फार्स्टआवनो बानलु आबाद मावनोबा दंफां फुलिखौहाय बायनानै लाबनानैहाय गावनि नांगो खिनि आन्था जागायावहाय जोङो मोजाङै सायख'ग्रोना लानांगौ। बेनि उनावहाय